खोनाबाय नोंथां गोजोन गोजोन खुलुमबाय नोंथां
गोजोन फुंबिलि गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासग्रोनाय जाबाय आरो नोंथां।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलामथिखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां। आङो नोंथांजों माखासे बाथ्राफोर सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां सम होनो हागोन बिदिब्ला नोंथां सावरायनोसै नामा? ओ आङो सासे आबादारि हिसाबै ओ आबाद मावगासिनो आरो नोंथा बेजोंनो आङो आंनि रोंगौ थिखौ नोंथांनो फोर फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। फोरमायनो हागोन ना नोंथां औ बेबायदिब्ला जुखाम आबाद नोंथां आङो जुखाम आबादखौ बोरै गायनाय जायो नोंथांनो फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथां। जुखाम आबाद गायनोब्ला सिगाङावनो नोंनो हा नागिरग्रोगोन आरो नोंथां। हाखौथ' नोंथाङा गोबां बिबांनि नांखागोनानो बेखौथ' बुंनांगौनि गोनांथि गैला। हा हा बिदिब्ला नोंथाङाथ' हा थानायखायसो ओ जुखाम आबाद मावनो नागिरदों नालाय नोंथां गिबियावनो नोंथाङा हाखौ हालौवग्रानै लादो आरो नोंथां। हाखौ हालेवग्रोनानै लानानै मोजाङै खननैसो हालौनानै लानांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो हा हालौवखांनायनि उनाव नोंथाङा माखौ हा खौ मोजाङै मै होदो आरो मै होनानै मा खालामदो माखासे दाखोर दाला गाज्रि बेसादफोरखौ मै होनानै साफा खालामदो आरो हाल एवनाय समावनो नोंथाङा मा खालामनांगौ ओ गोबोरखि आरो ब्यलारनि खिफोरखौ सारलानानै होफाखानांगौ आरो नोंथां। ओ जाहाथे हाया हासार गोनां जायो आरो ओ हासार गोनां जायोब्ला नोंथाङा आबादखौ बांसिन बिबांनि मोनो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा आबादखौ रै खा खालामनो थाखाय जोंनो नांगोन जिवरा दुमनांगोन आरो गोजौ गोजौ वाल होनांगोन। जाहाथे नोंनि आबादाव हाबनानै नोंनि आबादखौ नस्थ' खालामा एबा नोंनि आबादखौ खहा खालामा। ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा आबाद मावनोब्ला सिगाङावनो नोंथांनो नांगोन ओ जुखामनि बेगर नोंथां ओ जुखामनि बेगरखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय मोननाय जायो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा नार्सारिनिफ्राय मोजां मा खालामनांगोन आरो नोंथां ओ बेखौ लानानै फैनांगोन आरो नोंथां। बेखौ ओइस वाइ बिसिद बुंनाय जायो। हाइ एडिंबेराइटि सिट होनो आरो इंराजियाव ओ बेखौ बेबायदिनो जोंहा जुखामखौ ओ गोजां बोथोरनिफ्राय गायजेननाय जायो आरो नोंथां। जोंहा बेबायदिनो मा खालामनांगौ? ओ जुखाम आबाद गायोब्ला जोंहा माखासे गोनांथार बाथ्रायानो जाबाय जोंहा ओ अखा जुब जुब हायोब्ला जोंहा बै जायगायाव दैया जमा जानानै थानो मोननाय नङा आरो नोंथां। अखा हाखांनाय लोगो लोगोनो दैयाबो सुस्रांनानै थांफिननांगोन आरो। बे बुस्थुखौ जोंहा नोजोर होनांगौ जायो। ओ बेबायदिब्ला नोंथाङा माखासे मा खालामदो? ओ मा खालामदो नोंथाङा आबाद होखांनायनि उनाव ओ गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेगरखौ मोजाङै सारलानानै होदो आरो नोंथां। ओ जेब्ला बियो एसे गोजौ जायो थामजि सेन्टिमिटार एबा द'जि सेन्टिमिटार गोजौ जायो अब्ला ओ बियो माखासे हाग्राफोरजों मोगा मोगि जेंना जानांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदि समाव नोंथाङा हाग्राखौ थांनानैबा खामला होनानै फुनानै होनांगोन आरो नोंथां। फुनानै होयोबा खामला होनानै मोजां जायो आरो नोंथां ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ माखासे एम्फौ एनलाफोर जायो नालाय। ओ जोंनि जुखाम आबादखौ बिनि बिलाइखौ बिनि थाखायनो नोंथाङा गेजेर गेजेर थांनानै स्प्रे सारना होबाय थानांगोन आरो नोंथां जाहाथे मा होनो एम्फौ एनलाफ्रा नोंथांनि आबादखौ जाया। आरो खहा खालामा बेनि उनावहाय नोंथांनो हाखौ मोजां खालामनो थाखाय एबा ओ बांसिन बिबांनि आबाद मोननो थाखाय नोंथाङा हायाव मा होनांगोन होनबा नाइट्रजेन होनांगोन आरो नाइट्रजेन फसफरास पटासियाम बायदि रोखोमनि बुस्थुफोर नोंथाङा होनांगोन आरो जाहाथे नोंथाङा गोबां बिबांनि आबाद मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय नोंथांनि थाखाय दैखौ होनाया गोनांथार जायो आरो नोंथां। जुखाम आबादा दै नङाब्लानो थांनानै थानो हाया होननायबो जोंहा जायो आरो ना नोंथां नाथाय दै होदों होननानै जोंहा नांगौनि बारा दै होनो मोननाय नोङा आरो नोंथां। दैखौ इसेबां लिमिट आल' होनांगोन जाहाथे दैया हाबनाय लोगो लोगोनो थाब सिखांलांफिनो आरो उसिफावजासे एबा गोबाव सम थाजासे जोंहा दै होनो मोननाय नोङा आरो बेनो मोनसे ओ जोंहा गोसोआव लानांगौ बाथ्रा जायो आरो नोंथां। ओ बिनि उनावहाय जोंहा दंबावो माखासे ओ बेनि उनाव नोंथाङा आबादखौ मोनगोन थाम एबा नै दाननि गेजेरावनो नोंथाङा आबादखौ मोननो हायो आरो नोंथां। आ जेब्ला आबादखौ मोनो नोंथाङा मा खालामनो हायो ओ खानानै नोंथाङा फाननानै रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथाङा गोरलै समाव ओ खानानै फानब्ला मुलाम्फा जायो मानो होनब्ला बै गोरलैनि जुखामखौ ओ मानसिफ्रा बायनानै लाङो आरो। बायनानै लांनानै सावनानै जाहैयो। सावनानै जानाया गोथावसिन जायो नालाय बेनि थाखायनो मानसिफ्रा बेखौ बायनानै लांनानै सावनानै जाहोयो आरो। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा माखासे ओ मा होनो मुलाम्फाफोर जोंहा बेखौ फोरानब्ला मा जायो गोबाव समनि उनाव जोंहा बेखौ आ मा खालामोब्ला फानोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोनो। आरोना बै जोंहा जुखामनि ओ मा खालामदों जुखाम बेगरजों जोंहा बायदि रोखोमनि बुस्थुफोर खालामनाय जायो जेरै जाग्रा आदारफोर बानायो बिजों। आरो बेनि उनाव जोंहा मोसौनि गुन्दैबो खालामनाय जायो आरो जायखौ बुङो दाना आरोबाव जोंहा बेजों बे जुखामजोंनो जोंहा पपकर्न होननाय बानायनाय जायो आरो नोंथां जायखौ बाजाराव फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बेनोसै नोंथां आंनि जुखाम आबाद मावनाया। बिदिब्ला नोंथांनावबो माबाफोर रोंगौथि दंब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होदो।
नोंथांनि फोरमायथिनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथाङा दि एसेबां मानि मोजाङै जुखाम आबादनि सोमोन्दै फोरमायनानै होलांबाय आं बेनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो दा आङो आं मिथिनाय हिसाबै आङो अनलाजों दाउ आरो मेवाय बे मोनसे बर'नि मोनसे दोरोङारि मोनसे मुंदांखा आदार। एबा ओंख्रि बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों सावरायनो सानदों। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
बिदिब्ला आं नोंथां आं बेनि सोमोन्दै फोरमायलांसै। अनला दाउ आरो औवा मेवाइ। बेयो बर'नि मोनसे दोरोङारि जोबोद गोथाव ओंख्रि। बे ओंख्रिखौ जोङो बय बो मोजां मोनो मानो होनबा बियो जोबोद गोथाव ओंख्रि जायो।
गिबियावनो जोङो औवा मेवाइखौ नागिरनो गोनां जायो बे औवा मेवाइखौ मोननो थाखाय जोङो औवा बुरखा बे औवा बुरखा नि औवा मेवाइ एबा बेनि बिथ जायखौ जोङो बुंनो हायो औवानि ओ खिलि-खिलिहरनाय गोदान बे औवा लाइफां बे औवानि लाइफांखौनो जोङो सरासनस्रायै औवा मेवाइ होननानै बुंनाय जायो। बे औवा मेवाइखौ गराइ आइथिं होननाय औवानिफ्रायबो मोननाय जायो नाथाय मुंदांखायै एबा साबसिनै औवा बुरखा बे औवा बुरखानि औवा मेवाइया साबसिन गोदैसिन गोथावसिन आरो गेदेरबो जायो। दा जोङो बे औवा मेवाइखौ लाबोनानै दोनफैनांगौ बिनि उनाव जोङो दाउफोरखौ सिथारनानै बेखौ गोदानाय जायो बेखौ मोजाङै फोसाबनांगौ आरो मोजाङै अरजों सावनानै मोजाङै गोदानो नांगौ अब्लानो मोजाङै थि खालामनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव अनला बे अनलानि थाखाय उवालाव जोङो देनाय जायो उवालाव देनो थाखाय जोङो ववालखौ मोजाङै दैजों सुस्रनानै लानांगौ दैजों सुस्रानानै बेखौ सान्दुंआव एसे मोजाङै फोराननांगौ सान्दुङाव फोरानखांनायनि उनाव बेखौ माइरं बे माइरंखौ देनो थाखाय थाग थियारि जानो हायो बेखौ मख'नो गोनांदि बे माइरंखौ मोनसे गोबाव सम सोमग्रोनानै लानाय जायो जाहाथे बियो एसे गुरै जायो बेनि उनावसो बेखौ उवालाव देनाय जायो उवालाव देनायनि उनाव बेखौ संनो थाखाय मोनसे जायगायाव एबा आयजेंआव लाबोनो हायो बिनि उनाव बेखौ संनाय जायो संनायावबो माखासे फारिखान्थिफोर दङ गिबियावनो जोङो थौखौ जानग्रोयो थौखौ जानखांनायनि उनाव बेवहाय दाउ बेदरखौ होनाय जायो दाउ बेदरखौ मोजाङै एवखांनायनि उनाव बेखौ मोनसे से आइजेंआव आलादायै दोननाय जायो बेनि उनाव मेवाइ मेवाइखौबो आलादायै एवग्रोयो एवनायनि उनाव बेखौबो आलादा आइजेंवाव दोननाय जायो आरो बिनि उनाव मेवाइजों दाउजों जयै एवजाबनाय जायो आरो बेवहायनो मोजां रोखोमनि संख्रि फानलु बेफोरखौ मोजाङै देग्लिनानै होनाय जायो बेवहाय बुराव थैयोब्ला मोजां आरो मस्लानि थाखाय जोंहा गंगार मस्ला बेखौ होनाय जायो बेफोरो जोबोद गोथाव मस्ला जायखौ जायगायावनो मोनखायो न'फोरावनो बेफोरो थाखायो दा बेफोरखौ एवनाय जायो बिनि उनाव संनानै बेखौ दै होयो दै होखांनायनि उनाव बेखौ आ बेनि उनाव बेवहाय आइजेंआव दोनखानाय अनला अनला खालामनो थाखाय अन गुन्दै बानायनायखौ बे थौ जाननायाव हरनाय जायो बेनि उनाव बेवहाय दै होदेरनाय जायो दै होदेरनायनि उनाव बेखौ दसे सम गोदौ होनाय जायो गोदौहोनायनि उनाव खारदैखौ बेवहाय हरनाय जायो बे खारदैखौ सरासनस्रायै जोङो बांसि न मिथिसारनाय हिसाबै सबाय होयो साख्रि एबा साख्ला होननाय जायो बेफोरनि मुवानिफ्राय सावनानै बानायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो थालिर आइथि यानि बिफां बेखौबो दानग्लिनानै सावो सावनायनि उनाव बे हांगार जायो हांगारखौ सरो बेनिफ्रायबो बे खारदैखौ मोननो हायो नोंथां दा बेखौ बै ओ अनला ओंख्रियाव होथारनो नांगौ जायो बेखौ होआबा अनला जाया